हेल‌ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिम आंनि
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं मोनसे बाथ्रा बुं नोंथांजों सावरायनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोन।
औ नोंथां आङो नोंथांनो मोनसे खोथा खोन्थानो सानदों बे जाहैबाय आबहावा गेब्रेंनाय दा आबहावा गेब्रेंनाया मा? आबहावा गेब्रें ओ माबोरै गेब्रेेंङो बियो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे सावरायनो। सुंद'यै दा नोंथाङा खोनासंलांदो बिदिबा
औ जागोन दे
दा जों आबहावा गे आबहावा होननानै बुङोब्ला जों मा मिथियो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दैमा दैसा जोङो जि बारि आरो जिउ गैयि जिब बैफोर गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे आबहावा होननानै बुंनो हायो दा बियो बबेबा मोनसे खारनाव बा जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि खारनाव बा सुबुं अनजिमानि खामानि मावनायनि जाहोनाव बियो ओ गारजि जा गा गारजि गोहोम गोलैलांनो हागौ दा बैबायदि गाज्रि गोहोम गोलैनायखौनो जोङो मा होननानै बुङो ओ आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां। दा बे आबहावा गेब्रेंनाया बायदि रोखोमनि थानो हागौ जेरै बारनि गे
बारनि गेब्रेंनाय होननानै
ओ सोदोबनि गेब्रेंनाय, दैनि गेब्रेंनाय बैफोर बायदि थानो हागौ आरो नोंथां। आरो लोगोसे हानि गेब्रेंनाय बेफोरबायदि थायो दा गेब्रेंनाया माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला जों मोनथिगौ दानि जुगाव ओ सुबुं अनजिमा गोबां बांनायलाय दा जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय दा बे गारि मथर बाहायनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि गाज्रि गेस जेरै सालफारडाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड कार्बनडाइ अक्साइड बायदिफोर गेसा ओंखारनाय जायो दा बियो ओंखारनानै जोंनि आबहावायाव खनसेयैनो बियो गलिनानै थानाय जायो बेखौ सुबुं अनजिमाया जुदि बार लायोब्ला बा अक्सिजेनखौ लायोब्ला अक्सि सिजेनजों गलिनानै थानाय माखासे गाज्रि गेसफोरखौ मोननाय जायो बा सुबुं अनजिमाल' नङा बिफां लाइफाङाबो माखासे गेस लानायो जेरै कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिफां लाइफाङा लायो दा बैफोर गेसखौ ला गौ जानायाव उम बे गाज्रि सालफारडाइ अक्साइड कार बन मन' अक्साइड नाइट्रजेन डाइ अक्साइद बैफोरबायदि गेसखौ मोनोब्ला बिफां लाइफां मानसि जिब जुनारफोरा गाज्रि गोहोम गोग्लैयो आरो नोंथां दा बेनि जाहोनाव मानसि फोरा लोमजानाय साजानाय देहायारि गोबां जेंनाफोर जानो हागौ बा खर' गिदिंनाय उदै सानाय बायदि रोखोमनि बेमार आजार नुजानो हागौ नोंथां दा बियो जाहैबाय सुबुं अनजिमानाव जानाय ओ सुबुं फोरनाव जानाय माखासे गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय आबहावानि आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांफोराबो गाज्रि गोहोम गोग्लैयो जेरै ओ सालफार डाइ अक्साइदफोर बायदि गेसा बिफां लाइफांखौ साग्लोबनानै थायोब्ला बिफां लाइफाङा नांगौ रोखोमनि गेसखौ मोनि जानायाव बा कार्बनडाइ अक्साइडखौ नांगौ रोखोमनि मोनि जानायाव बे बिफां लाइफाङा ओ मिरु जिरु जानानै थैलांनायनि लामायाव फैयो दा बेनिखायनो जोङो हायोब्ला ओ ओ गारि मथ अर बायदिसिना कलकारखाना बैफोरबायदि जेसेबां रासायनारि दङ बैफोरखौ बाहाया लाबानो जोङो ओ दावारियाव मोननाय जि हान्थामेला जेरै बायसाइकेल बा जोङो पाब्लिक गारि ओ जायजों जोङो भारा हिसाबै थांनो हायो लाइन गारि बैफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि आबहावा गेब्रेंनाया एसेबाबो रैखाथि मोनगोन होननानै आं सानो नोंथां। दा बे जाहैबाय जोंनि बारहावा गेब्रेनायमोन दा आं बुंबावगोन दै गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाया जाहैबाय जोंना जों कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गोबांथा गाज्रि रोखोमनि ओ बाहायजानाय जेरै बिनि जेसेबां बैयाव जों जायखौ वेस्ट मेटेरियेल होननानै बुंनाय जायो इंलिसाव बे बैफोरबायदि जिनिसखौ जोङो दैफोराव खनसेनो गारहैयोब्ला गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ दैनिफ्राय दा बैफोरबायदि दै खौनो जोंनि जिब जुनार जेरै मोसौ मैसो मैदेर बा गोबांथार जिब जुनार बेफोरो मोलोंफ्राङोबा बे गुबुंले दै बा गाज्रि बा गेबें गेब्रेंनाय दैखौ मोनलोंफ्लाङोबा बैफोरबायदि जिब जुनारा गोबांथार बेमार आजार जानो हागौ। दा बेनि जाहोनाव जिब जुनारा गेब्रेंनाय दैखौ मोनलोंनानै ओ जुदि बेमार बेमार आजार जानानै थैलांनो हागौ। दा बेनि जाहोनाव जिब जुनारफोरनि अनजिमाया खमायलांनो हागौ आरो नोंथां दा बे जाहै दै गेब्रेंनायनि माखासे जाहोनफोरमोन आरो आं बुंबावगोन नोंथांनो सोदोब गेब्रेंनाय सोदोब गेब्रेंनायनि जाहोनाव जोंहा सोदोब गेब्रेंनाया माबोरै जायो होनबा जोङो गारि मथरनिफ्राय गोबां गोरा गोरा सोदोब गोरा सोदोब ओंखारनाय जायो दा बैफोरबायदि गोरा सोदोबनिफ्राय सोदोबा गेब्रेंनो हागौ आरो लोगोसे जोंहा कलकारखानाफोरनिफ्रायबो गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोरनिफाय जोंनिया गोबांथा सोदोब नांनायनि बांसिन सोदोब ओंखारनाय जायो दा बैफोरबायदिनिफ्राय ओ सोदोब गेब्रेंनाया जानो हागौ सोदोब गेब्रेंनायनि जाहोनाव सुबुं अनजिमा बा मानसिफोरा ओ नांगौ रोखोमनि साननो हानाय जेनेबा ओ जुदि बे सोदोबा गेब्रेङोब्ला मेलेमाव हाबनानै नांगौ रोखोमनि सुबुंनाव नांगौ रोखोमनि साननो हानाय गोहोआ खमायलांनो हागौ आरो सुबुङा खर' गिदिंनाय बा खर' सानाय बैफोरबायदि गोहोमा गोग्लैनो हागौ नोंथां। दा बेफोरबायदि जायोब्ला सुबुं अनजिमानि जिना जौगानाय बैफोरो खमायलांनायनि लामायाव फैयो आरो नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंनानै ओ आंनि बे सुंद' बुंफोरलुखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ
औ दा नोंथाङाबो औ नोंथां दे फोरमायनोसै नोंथाङा आंनो जेनाखि फोरमायना होगोन आं बेखौ जोबोरैनो ओंथि गोनां होननानै आं सानो दा नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन।
औ दे ओ जोङो बर' हारिनि गेजेराव जेरैहाय गामि बायदिफ्राव जोङो गोबां रोखोमनि थास' आबाद मावनायखौ नुनो थाङो। दा ओ थास'आ रोखोमसे बियो मै खौ ओ गाहायै थास'खौ थास' बेदरनि थाखाय गायनाय जायो। थास'आ गोबां आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै ओ मोखां बुरजा थास' जायखौ जोङो बायेसमुखिया होनना बुङो बेनि ओमफाय आसिना थास' दुदालि बासर आरो गोबां रोखोमनि थास'फोर दंबावो। बेनिफ्राय हाग्रानि रज'नाय थास'खौ बुङोब्ला जों बिनि गासै बाहागोखौनो जानाय जायो। जेरै ओ बेनि बेदरखौ जानाय जायो बेनि थास' आयथिं बिबार, बिथ'राय, बिसं गासै बाहागोखौनो जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो। बेनिफ्राय फालांगिनि थाखाय जोङो बांसिनै बेदरखौ नोजोर होनाय जायो। जेरै थास' गायनो थाखाय ओ गिबियै जों मोग ओ मोजां थास' बेदर जोलैखौ बासिना लानाय जायो। आरो बेखौ एसे खिलि होनाय जायो। बेनिफ्राय जों थास' गायगोन हाखौ मोजाङै एवनानै लानाय जायो जाहाथे हाया गुरै जायो। बिनि उनाव जावना हाखर बानायनाय फोयो जेराव थास' बेदर खिलिखौ जोङो फबनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला थास' खिलिया देरबोयो बा रज'बोयो आरो बिफाङा देरो बेयाव खायसे थास' जेरै मोखां बुर जा थास' गायोब्ला बेयाव जिगाब खोबना होनाय जायो। जाहाथे हाग्रा रज'नो हाया आरो उम आसिना थारुन बायदिखौ जोङो हा खोनानै होनाय जायो। हा खोना होयोब्ला बे दरा मोजाङै थाङो गिदिर जायो देरो। बे थास' आबादनिफ्राय जों थास' बिबारबो मोननो हायो। ओ जेब्ला थास'आ देरो एबा ओ जावजानाय जायो अब्ला बिनि बिलाइआ मोननानै ओ बिफाङा रानलाङो बेनि उनाव जों ओ बेदरखौ मोजाङै ओ जावना लानाय मोजाङै जखा लानानै जावनाय जायो जाहाथे थास' बेदरा जावख्लाब जाया। बिनिफ्राय जोङो थास' बेदरखौ फान फानना रां मोननो हायो। आरो बेनिफ्राय जों जोलैबो लाखिनो हायो आरो थास' बेदर खौ जों ओ बायदि बायदि फोरजों ओंख्रि जानो हायो जेरै थास' बेदरजों अमा बेदर थास'जों दाउ थास'जों ना बेफोरबायदि ओंख्रि जानो हायो। ओ जाय ओंख्रिफोरा जोबोद गोथाव जायो थास' बिबारखौ जों मैथा एसे होनानै थेब-थेब बाथोन बानायना जानो हायो बेफोरबायदि बेनिफ्राय थास' बेदरा ओम गिलिर जायो। ओ गिदिर गिदिर थाङो बेनि थाखायनो ओ जोङो बेखौ आबाद खौ मावोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो थास' बेदरा गिलिर जानायनि जाहोनाव बियो एसेबाबो बुरजा जाहैयो आरो। बेनिफ्राय जोङो जायफोरा उम अमा बायदि फियो अमाफोर फियो बे फोरनि थाखायबो बेयो थास' आबाद मावोब्ला खामानियाव फैयो जेरै थास' बिसंफोरखौ जोङो हानानै अमानो रुना होनो हायो अमानि थाखाय जोङो आदार दिहुननो हायो। ओ आंनि बुंनांगौ खिनिया एस एसेनोसैमोन नोंथाङा मायाबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा औ
गाहाम जादों आं बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा ओरैनोथ' जेबो बुंनांगौ गैला नोंथां दा आङो आबहावा गेब्रेंनायखौ ससे आं नोंनो मोननैसो खोन्थाबावनो दहायो आङो बारनि गेब्रेंनाय सोदोबनि गेब्रेंनाय आरो ओ दैनि गेब्रेंनायनि बारै बुं दा आङो हा गेब्रेंनायखौ खनसे खोन्थाबावनो लुब फैदों नोंथांनो दा हागे ब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंहा मा गोबांथा रासायनारि आबादखौ गोबां दिहुनन्नो थाखाय बा गोबां दिहुननायनि असिलायै जोङो बहुद माने गोबां था ओ रोखोमनि हासार बाहायो रासायनारि हासार दा बै बैफोरबायदि हासारा जोंनि हायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लै लैयो जेरै जोङो इउरियाफोर बायदि होयो बा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि रासायनारि हासार होनाय जायो दा बैफोरबायदि हासारा जोंनि हायाव बिराद गाज्रि गोहोम गोग्लैयो नोंथां खोख्लैयो दा बेफोरो जुदि जों बैफोरबायदि हासारखौ होयोब्ला जों उननि बियाबाव जोङो नांगौ रोखोमनि फसल दैखांनो हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं सानो बैफोरबायाददि रासायनारि हासारखौ बाहायनायनि अनगायै जोङो खान्थ्रि हासार बा न'आवनो फेसेवनानै नाय हासार बैफोरबायदि ओ हासार खौसो बाहायनांगौ होननानै आं सानो नोंथां बेखिनियावनो बुंनानै आं दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां